नोंथां औ खोनादों नोंथां औ औ दङ नोंथां बिदिनो जिरायलाबायनानै दङ नै ओरैनो
खबरफोरा बोरै नोंथां?
खबराथ' बिदिनो नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय मावनाय दांनाय मोजांबो गाज्रिबो गेजेरावनोसै बिदिनो
औ
औ
ओंखामफोर जाखांबायबा नोंथां?
ओंखामाथ' जाखांबाय नोंथां औ दहायनो जादों।
उम मा ओंख्रि मोनबा नोंथां?
ओंख्रिया जोंना माबासोमोन मा होनो मैथाजों नाजोंसोमोन नोंथां
अह गोथावआनो माथो नोंथां अब्लाथ'
गोथावनो नोंथां उह नोंथाङालाय दालाय मा मावगासिनो नोंथां?
ओरैनोसो दं नोंथां नै
अह ओंखाम
बिदिब्ला ओंखाम जाबाय औ नोंथां
उह मा ओंख्रि नोंथां
ओंख्रिया जोंना सबायजों दाउजोंसोमोन
अह गोथावआनो नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथांजों मोनसे टपिक बा मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथां नोंथाङा दसे सम होनो हागोनना नोंथां
औ हागोन नोंथां
टपिकआ बेनो जाहैबाय जोंहा दैज्लां दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै आरोना दैज्लां बोथोराव जोंहा मा मा आबाद मावनाय जायो माब्ला जायो नोंनि मोनदांथियै
औ औ हागोन हानाया नोंथां।
उम दे नोंथां फोरमायदो बिदिब्ला
जोंहा दैज्लां बोथोर होनोबाथ' जोंहा दैज्लां बोथोराव सुबुं माहारिया माने गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो जोंहा मा बांसिन मा होनो माइ आबादखौनो मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो दासिमहालागै
औ नंगौ नोंथां।
माइ आबादनि अनगायैबो जोंहा दैज्लां बोथोरावहाय गोबां माने माखासे आबादफोरबो दं आरो। दैज्लां बोथोरावहाय जानाय जेरै बुंनो थाङोब्ला फाथोफोराबो दैज्लां बोथोराव जायो जेरै खुमब्रा बैफोरबायदि मैगंफ्रा आरो जेरै खांख्रिखला माखासे जानलायाव थायग्रा बहल फोरला जिं जिंखा बैफोरबायदिखौ माने दैज्लां बोथोरनि समावहाय जोंहा माने मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां औ खोनादों नोंथां
औ दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा बर'फ्रा बांसिन मा होनो बयबो मावनाय आबाद होनना बुंनो थाङोब्ला जोङो माइ आबादखौनो मावो होननानै जों बयबो मिथिखायो। मानो होनोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोरनि समावहाय जोंहा जोंनि आसाम हादरावहाय माने हादरसायाव गोबां माने अखा हानायनि जाहोनावहाय माखासे मा गोरान आबादफोरखौ जों दैज्लांनि समावहाय मावनो हाया आरो। जायनि जाहोनावहाय जोंहा मा दैज्लां बोथोरावहाय दैज्लांआव जाग्रा एबा दैयाव जाग्रा माखासे दैनि दैनि एबा अखानि समाव जाग्रा माखासे आबादफोरखौहाय मावनांगौ जायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा दैज्लां बोथोर- -आव दैयाव जाग्रा होनोमबा जों आबाद महरै बुङोब्ला जों गाहाय जों माइखौनो बुङो बुंनाय जायो एबा बुंनो हायो मानो होनोब्ला जोंहा दैज्लां बो- -थोरा सफैनाय लोगो लोगो जोंहा बयबो आसामनि सुबुंफोरानो माइ आबादखौ मावनाय जायो माइ आबादखौ जोंहा मा गिबियावहाय जोंहा मा हाखौ हालौवनानै मा खोथिया महरै माइखौ फोगोरनानै आरो बैफोरखौ फुनानै ओमफ्राय आरो मा होनो हाफोरखौहाय खारायनानै बिनि उनावहाय मा मोजां फोमोननानै जों मा होनो माइ आबादखौ गायनाय जायो आरो
औ न-
खोनादों ना नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा मा माखासे गोबां आबादफोरबो दं आरो जेरै बोरि ओनसोलावहाय जोंहा मा दैज्लांनि समावहाय मा लाव जो जोगोनारफोरखौबो मोननाय जायो आरो फोरला बहल जिंखा बैफोरखौ मा होनो माखासे मा होनो जानला होनानै माने मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोरनि समावहाय जोंहा दैज्लां बोथोरनि समावहाय खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों नोंथां औ
ओं ओं ओं दैज्लां बोथोरनि समावहाय जोंहा गाहाय आबादा माइखौनो जों बुंनो हायो आरो सेकेण्डआव बुङोब्ला जोङो नैथियाव बुङोब्ला जों फाथोखौ बुंनो हायो दैज्लां बोथोर -थोरनि समावहाय फाथोखौ मावनाय जायो माने फाथो आबादखौ बांसिन जों मावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि आसामावहाय बिनि अनगायैबो जोंहा दैज्लांनि समावहाय बेलेग गुबुन माखासे मा होनो मैद्रु हारिनि मैगंफोरबो जों जानायखौ नुनो मोनो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जेरै लाफा लाइ बेसर बैफोरबायदि बिदि मा होनो मैद्रु हारिनि मैगंफोरखौ जों जानायखौ नुनो मोना आरो दैज्लां बोथोरनि समाव बरफोरा बैफोर जेरै बहल जिंखा फोरला खेरेला बायदि आबादफोरखौनो मावनानै थिखोनानै बैफोर -खौ हाथाय बाजाराव लांनानै फाननानै बैफोरनिफ्राय मोननाय माखासे रांफोरजोंनो मा होनो दैज्लां बोथोरनि समावहाय नखरखौ सामलायनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
-गायैबो गाव गावनि जिउखौबो सुंथानायजों लोगोसे गथ गथायफोरखौ फोरोंनाय बायदिफोराव माने सुफुंनाय जायो आरो आरो जोंहा माइ आबादखौ दैज्लां बो- -थोराव मावो होननानै बुङोबा दैज्लां बोथोराव मावो नाथाय बेफोरनि फिथाइखौ जों मायाव मोननाय जायो मेसें बोथोराव जों थिखोनो मोननाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां
-आव जोंहा मावनाय जायो नाथाय बैफोरनि फिथाइखौ जों मेसें बोथोरावसो मा थिखोनाय जायो आरो बैफोरनि फिथाइफोरखौ जों मा होनो थिखोनानै मा होनो बरफ्रा बैफोर खौनो हाथाय बाजार एबा बायदि गलाफोराव फाननानै माने रां आरजि -नानै सुंथायो आरो गुबैयै बरफ्रा जों बुंनो थाङोब्ला माने बोथोर नायै बोथोर मा आबादखौ जों मावनाय जायो आरो जेरै जों दैज्लां बोथोरखौ बुंदों दैज्लां बो- -थोरावबो जोंहा मा दैज्लां बोथोरखौ नायनानै माखासे आबादखौ मावनाय जादों आरो बेनि अनगायै बो जोंहा मेसेंनि समावबो माखासे मा बोथोरखौ नायनानै आबादखौ मावनाय जायो आरो आबाद मावनायखौ बर'फ्रा मा बाहागो रानदों आरो जेरै मेसें बोथोरनि समावहाय गोरान खेथि मावनाय जायो आरो दैज्लां बोथोरनि समावहाय जोंहा मा गोरान आबादफोरखौ मावनानै दिहुननाय जायो आरो नोंथा नोंथाङाबो फंनैसो माबाफोर बुं हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां जोंहा दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोंहा दैज्लां बोथोरा दा दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोंहा दैज्लां बोथोरा जुन बा जुलाइ जुननिफ्राय जुननिफ्राय हमनानै जोंहा जुलाइ आगष्ट लागै नाङैलाङो।
औ
दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबांथार अखा हायो गोबांथार अ अखा हानायनि जाउनाव ज दैज्लां बोथोराव दैबानाफोरबो जानायखौ जों नुनो मोनो। जोंहा दैज्लां बोथोराव आबाद मावो होनोब्ला जोंहा गोबांसिन बा बांसिन जोंहा माइ आबादखौ मावनाय जायो।
औ औ
बर' बर'फोराथ' बांसिनानो जोंहा माइ आबादखौ मावखायो औारैथ जों बांसिनानो माइ आबाद मावखायो जोंहा दैज्लां बोथोरनि समाव जोंहा माइ आबादखौ माव मावनोब्ला जोंहा गिबियाव खोथिया फोनांगौ जायो। खोथिया फोनो थाखाय जोंहा माइ माइ ज्लि दोन दोन्नानै लाखानांगौ जायो माइज्लि दोन्नायखौ जोंहा माइजलि खौ जोंहा खोथिया फोनो थाखाय माखासे जोंहा दैयाव फुख्रियाव बा बबेबा हा खराव जोंहा हरनै बा हरथाम बिदि दोननानै जोंहा बोखांनानै जोंहा बेखौ बबेबा खामसालि बा बबेबा लांदां जायगायाव बेखौ फोरलानानै खोबनानै दोननाय जायो गा जा बेखौ जोंहा हरसे बा हर नि उनाव बोखांनानै ज बेखौ फोननो थाखाय दुब्लियाव लां नाय जायो दुब्लियाव फोनो थाखाय जोंहा गिबियावनो हाखौ खारायना लानांगौ जायो खारायनानै बेखौ खोथिया फोनो थाखाय जों हालौवनानै आलि दानानैखौ हाखौ खोथिया फोनो
औ
फो थाखाय जोंङो हाखौ बिनि फोजासे हालेवनानै मोजाङै लानांगौ। जायो बेनि उनाव जोंहा खोथियाखौ लांनानै फोहैनाय जायो। फोखांनानै जोंहा माखासे सान दोननानै खोथियाखौ राहोजासे बाजौ होजासे दाना खोथियाव फुनाय होयो बेयाव जोंहा गिबियावनो हाखौ खारायना लानांगौ बिनि उनाव नैथिखे फालवनो खारायनायनि खारायखांनानै जोंहा हाखौ आलि दानाय जायो आलि दानखांनानै जोंहा नैथि खेब हालौवो नैथिखेब गालौवोब्ला जोंहा बेयाव आलि खोनाय जायो बिनि उनाव जोंहा थामथि खेब हालौवो थामथि खेब हालौवखांबाथाय जोंहा बे खोथिया खोथिया फुनानै खोथियाखौ फुखां फुनानै दोननाय खोथियाखौ जोंहा गायनाय जायो। बै बेयाव बै समाव जोंहा गोदो गोदायनि समाव जोंहा
खोथियाखौ गामि गामियैनो ओंखारलायनानै सावरि बादालि बिदि ओंखारलायनानै फाला बदल जोंहा गायनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय
औ नंगौ नंगौ नोंथां
आथिखालनि समाव बेफोरखौ बारा नुहुरबांलिया बिदिनो जोंहा दैज्लां बोथोराव माइ आबादखौ मावोमोन नाथाय आथ जोंहा सिगांनि समाव जोंहा हालौवनानै जोंहा मोसौजोंसो हालौवनानै आबादखौ मावनाय जायोमोन माइ आबादखौ। बा गुबुन आबादानो होन जोंहा मोसौजोंसो हालौवनानै आबादखौ मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालनि गोनोखो मुगायाव जोंहा माइ आबाद मावनो ओ उ गोबां थार एसे गोरलैसिनखौ नु नुहुरबाय जोङो गोनोखो आदबजों जोंहा मावो मावसै आथिखालनि जोंहा माइ गायनो नि थाखाय आथिखालाव जोंहा गिबियाव हालौवग्रोनांगौ जायो हालौवनायाव जोंहा आथिखालाव मोसौजों हालेवनायखौ जों नुलिया टेक्टरजोंसो हालेवसै बेयाव जोंहा गोबांथार सम आरो खस्थ'फोरखौ बाहायनांगौ जालिया लोगोसेयैनो माइ गायनायावबो जोंहा सिगांनि बादि सावरि बादालिखौ मोननो थांलिया जोंहा थाखा फैसाजोंसो गासिखौबो बायनांगौ जासै बा हाजिरा लानांगौ जासै बिदिसो जोंहा माइबा खोथियाफोरखौ फुनांगौ जायो
औ
लोगोसेयैनो दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबांथार अखा हानायनि जाउनाव दैबानाफोर औ
जोंहा बिदिब्ला सावरायनायनि टाइमा दायो जाबाय ओं
औ नोंथां दे बिदिब्ला नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ दे
औ